हेलौ।
हेलौ। औ खोनादों न' खोनादों?
खोनादों।
अब्ला जोङो बे समाव दान्दिसे सम जोंनि बर' समाजा। अब्ला जोङो बे समाव दान्दिसे सम जोंनि बर' समाज बा जोंनि जायगायाव माबायदिहै मैगं- थाइगं बेफोरखौ। गायनाय जायो जोङो बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि।
उम।
जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजाव बा जोंनि बर' हारि गोबां गोदो- गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो मैगं -थाइगं थाइगंफोरखौ गायबोनाय बे हुदाया दङ। जोंहा। बुंनो थाङोबा जेरैहाय ओ आलु बा बा कबि। फानलु बाय बायदि -बायदि मैगं थाइगंखौ जोंनि गावबागाव न'आव जिबायदि हा दङ बेफोराव गायनाय जायो। दिनै गो गोदोनिखौ नायोब्ला जोङो मोनथिनो हायो गोबां समावनो सुबुंफोरा थाजिम मोजाङै। देहा मोजां लानानै। थांना थानायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन। गोदोनिफ्राय जों जेब्ला नायगोन। मानो होनना बुङोब्ला गोबां गोदो ओ सुबुंफोरा बिबायदिनो बाहेराव हाथाय बाजार बा दुखानफोराव मोननाय हासारफोरखौ एसेबांबो होनाय जायामोन आरो जानांगौ दिनैनि। दिनाव जिबायदि यै होयो हासारफोरखौ बेबायदि होआमोन। मानोना न'आवनो मोसौनि जि हासार मोसौनि जि गोबोरखि बेखौ बांसिनै बाहायनाय जोङो नुनो मोनदों गोदो गोदाय। आरो बिनि थाखायनो फोराबो मोजां थायोमोन होननानै बुंजायो नङासै न दिनैनि दिनाव नायोब्ला ओ मोसौनि जि मोननाय हासार
उम
खोनादों न
हेल'
हेल'
हेल'
औ औ-औ मोसौनि जि हासार बिखौ ओ एसे बां हो हो योब्लाबो बांसि होनाय जालिया ओ गुबुन हाथाय बाजार फाव मोननाय हासारखौ होयोब्लासो जोंनि मैगं थाइगंखौ मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों हाफोराबो एसेबांबो मोजां नंलिया बे बाहेरनि हासारखौ होयोब्ला जानाय बिबायदि मोनसे मोजां प्रडाक्ट मोननो थाखाय मानसि सुबुंफोरा खालामनोसै दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों
उम माखासे बुंनोल गिया बाथ्रा दङ बेनि बेलायाव नोंथाङा जि टपिकखौ लादों बे इनायनो सान साननो गोनांथार बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला दिनै मैगं थाइगं जानायनि बाथ्रा मैगं थाइगं गायनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा मोजाङैनो बुंदों माबायदिहै गोदो गोदाय गायोमोन बेबायदिनो न आवनो बयबो न खरफोरा खेथि खालामनानै मोसौजों हालेवनानै बेबायदिनो खेथि खालामोमोन आरो मोजाङै मो गोबोरखिखौ गारनो हाना हासार बेबायदि जायोमोन बेबायदि आरो माखासे जिथु केमिकेल जिथु दावाइ बेबायदि एक्सट्रा बेबायदि दावाइफोरखौ होनाय जायामोन जायनि थाखाय गोदोनि मानसिफोरा बेखौ जानानै गोग्गो थाजिम देहाबो बिदि मोनोमोन नाथाय दिनैनि दि बेखौ नायोब्ला दिनै गोबां मानसिफोरा बे मैगं थाइगं जानायनि जुनैबो दिनै बेमारफोरा जानो हमदों बेनिखाय दिनै जोङो सिन्था खालामनो गोनां जादों दिनै जों मैगं थाइगंफोरखौ जों बयबो बर- फोरा गोस होनानै गायनो नांगौ।
बयबो बरफोरा सिनता खालामनानै मैगं थायगं गायनांगो औ औ औमानो होननानै बुङोब्ला
बेमारजों भुगिनानैनो एनै जोङो बेबायदिनो थैलांबाय थागोन मानसिफ्रा बिदि मानो होनोब्ला बे दावायाव गोबां बेबायदि मुलियाव स्ल पयजन लासैहै बेबायदिनो थैलांनाय बेबायदि दावाइफोरा थायो आरो बेनिखायनो जोङो माखा माखासे मानसि जेरै सेरेंफोर मुस्लिमफोरनि
मानसि जरै सेरें फोर मुस्लिमफोरनि थाखायबो जोङो बे
बायनायफोरखौ जों एसे
जोंनि एसे हायोब्ला बर
दैफोरा गुबु
दै फ्रा
दा बेबायनो बेबायदि दावाय जालांदों नाफोराबो
हायाबो गाज्रि जालांदों औ खेथिखौ फार्स् खालामोबा सेथि खालामोबा आरो नैथिबार खेथि खालामनो हाया बेबायदि ज औ बेबायदि गोबां बेबायदि प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनदों औ
बेबायदिनो नोंथाङाबो जुदि आ नोंथां बायदि नै बेबायदि खालामनायखो मोजां मोनाखै आं खो मिथिदों आरो नाथाय बेफोरखौ खामालासिनो बे दावायफोर होनायखौ जों माबाय यै होबथानो हागोन? माबादिहै जोङो बन्द' खालामनो हागोन आरो बिनि माबा मोनसे गुबै राहा लामा दोङ नामा मैगं थाइगं गायनायाव आरो मा माबायदि मैगं थाइगंफोरखौ गायो बिनि बिखयखौ एसे फोरमायना होदो। होयो ब्ला मोजां जागोन।
नोंथाङा नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय मैगं थाइगं गायनायनि सायाव माबायदिहै बियो लासै लासैहै जोंनि देहाफोरखौ नस्थ' खालामो स्ल' पयजन होननानै नोंथाङा बुंदों आरो बे नं गौ बाथ्रा जोङो गोदो गोदाय जेब्ला जों नायगोन बिथांमोननि देहाजों आरो दिनैनि जों रुजु जायोब्ला गोबां ओ दिफेरेन्स गुबुन गुबुन जोङो मोननो हायो। मानोना गोदो गोदाय बिथांमोना गोबां बिबायदिनो देहा लानानैबो बोलोग्रा जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव ओ एसे लोरबां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बियो एकमाथ्र' जानायनि थाखायसो जि जानाय बेयो जे मोजां जानो नांगौ ना थाय जोंनि जि हासार बाहायनाय बेफोरनि थाखायनो बेफोरो गाज्रि जानायखौ जोङो मोननो नुनो मोनदों आरो नोंथाङा बुंलांबाय हाथाइ बाजारफोराव दिनै गोबां बिबायदिनो मोननो हायो मैगं थाइगंखौ। नाथाय बे मेगं थाइगंखौ जोङो मोन थिया बिथांमोना मा होनानै बिखौ फेदेरदों मोजां फिथ ओ मैगं थाइगं मोननो मोननोब्ला गोबां मानसिफोरा बिबायदिनो बाहेरनि हासारफोरखौसो बाहायनाय जायो मोजां मोननो थाखाय आरो बिब्दिनो ब हाथाय बाजारफोराव गोबाङा दिनै बायदों जि मेगं थाइगंफोरा एसेग्राब गाज्रि जि बि देहानि थाखाय ल' पयजन लासैयै सिथारलांनाय बे जे जादों आरो गोबाङा बेफोरखौसो न'आव न'आव गायालासिनो बाहेरनिखौ बायै बायै जानानै बेफोरबायदिया जादों आं बिनि
उम उम।